हेलौ नोंथां
औ हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय कि नोंथां जोङो मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथांजों सावरायजागोन ना।
औ नोंथां मा सावरायनो?
औ औ औ औ आयदायानो जाहैबायखि जोंनिया बर' सुबुंफोरा माबायदिहाय गाननाय जोमनाय जोमो आरो माबायदिहाय जेनेबा बर' सुबुंफोरा गाननाय जोमनायखौ दिहुनना लायो।
औ
औ नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा बुंग्रोलाय।
औ औ दे आंनो फोरमायग्रोनोसै जेनेलाखि जोंनिया बर' सुबुंफोरा ओ माबायदिहाय गाननाय जोमनाय जोमोन होनोब्लाथ' जोंनिया आथिखालनिफायनो बा आगोलनिफायनो जोंनिया दख'ना ओ दख'ना गाननानै एबा गामसा फाननानै जोंनिया ओ जोङो सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया ओ आ-आबैमोन आबौमोनखौ जोंनिया ओ जोंनिनो फोसाब बा बर' हारिनि बा बर' समाजनिनो फोसाब दख'ना बा दख'ना थग्रं आरो बेबायदिनो गोबां फास्रा बर'निनो ओ आर'नाइ बा बेफोरबायदिनो ओ फास्राफोरखौ लानानै बा बिदिनो गाननाय जोमनायखौ गाननानै थानायखौ जों नुबोदों बेबायदिनो आबै आब बौ आबौमोनाबो जेनेबा बा हौवा सुबुं बा मानसि थिफोराबो बेबायदिनो गामसा गमसानै दा बिफोरबादिनो गामसा गान्नायखौनो जों नुनो मोनबोदों आरो ना बुंनो थाङोब्ला। औ बेबायदिनो जेनेबा बे दख'ना गामसाफोर खौ जों बबेनिफ्राय मोनो होनोब्लाथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुं बा बर' आइजोफोरा जोंनिया सि दानायाव जोबोद आखा फाखाखा। दा न'खर न'खर सि दाना नै बयबो ओ गावबा गावनि ओ सोलिबाय थानाय जिउ एबा सानफ्रोमबोनि जिउआव गाननो थाखाय बा गाव ओ बाहायनो थाखाय न'खर न'खर सि दानानै जेनेबा दख'ना दानानै गाननायखौ जों नुनों मोनबोदों आरो बिबायदिनो गावसोरनि थाखायल' नङा गावबा गावनि हौवाफोरनि थाखा खायबो बा बिसिफोरनि थाखायबो ओ बिफोरबायदिनो गामसा दाना होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो बेबायदिनो बे दि नांगौ जिउआवल' बाहायनो थाखाय नङा बिफोरबायदिनो जेनेबा गावसोरो ओ जोमग्रा लानो थाखाय जोङो आर'नाइ दानायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो जोंनिया फास्रा दानानै लानायखौ नुनो मोनबोदों बेनि अनगायैबो बेफोर फास्राफोरावनो बा बेफोर दख'नाफोरावनो गोबां आगरफोर दानानै गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरैहाय जोंनिया ओ थाइगिर ओ थाइगिर आगर बा ओ हाजो आग'र बिदिनो जोंना दिंखानि आगर ओ बिदिनो जोंनिया ओ बायदि ओ बिलाइ बिफां बा मिथिंगानिफ्राय नुनानै मोननाय बेबायदि गोबां आगरफोरखौनो जोंनिया बेबायदि ओ सि जोमाव एरखांनानै बा एरनानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना थिग बेबायदिनो ओमबा नोंथां नोंथाङाबो ओ नोंथांमोननि ओनसो लावहाय ओ गाननाय जोमनाय जोमो एबा गोदोनि सुबुंफोरा माबायदिहाय गाननाय जोमनाय जोमोन बेनि सायाव एसे सावराय हागोन नामा नोंथां?
औ औ। जों बर'फोराथ' बर'फोर होनबाथाय जों बर'फोरनियाथ' दख'नायानो माने जोङो दख'ना गानबानो सिनायखायो बर' होननानै बेनिखायनो जोङो दख'नायानो जोंनि सिनायथि आरो
औ
जों बर'फोरा दखना आइजोफोरा आइजो एबा हिन्जावफोरा एबा लाइमोनफोरा बिसोरो माने दख'ना गाननाय जायो आरो दख'ना गानो आरो ब्लाउस आरो बिदिनो फास्रा लायो आरो हौवा फोर गामसा गाननाय जायो आरो आरो गामसा गानो ओ आर'नाइ लायो बिदि आरो आरो जों बेफोरखौ ओ बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय गावबा गावनो दानानै गाननाय
जायोमोन नाथाय ओ दा थ' बिदि माने न'खर न'खर एसेबां माने दाला आरो दानायखौ नुनो मोनला बिदिनो जोङो बाजारनिफ्राय एबा दखान बेफोरनिफ्राय जोङो बायनानै बायनानै लाबोनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो दानियाथ' ओम दानियाथ' माने ओ दानि आइजोफोराबो बेफोरबायदि एसेबां माने गोदोनि बायदि दानाय लुनायाव एसेबां माने आखा फाखा नंला नालाय बेनि थाखायनो जोङो उम बेनि थाखायनो जों हाम बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बिसोरो बाजारावथ' मेचिनजों दानायखौसो फाननाय जायो नालाय मेचिनजों दानानै बेफोरखौ मेसिनजोंसो दानायखौ जोङो फाननाय जायो बाजाराव। बेफोरखौनो लाबोनानै माने जोङो गान गानो आरो दा। आथिखालाव बिदिसो जाजोब बाय आ मानोना गोदोथ' बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय माने बयबो आइजोफोरा न' न' गावबा गावनो हिसानसालि बानायोमोन। बेयाव दानानै गावनि दख'ना गामसा बेफोरखौ माने बिसोरो गावबा गावनो दायोमोन। आरो हौवाफोरनि थाखाय बिदिनो गाम दायोमोन आरो दखनायाव गाव उम दख'नायाव गावनो आगर एरनानै लायोमोन जेरै आगरफ्रा आगरफ्राथ' गोबां रोखोमनि आगर दङ नालाय। जेरै हाजो आगर फारौ मेगन। थाइगिर बिबार बेफोरबायदि बायदिसिना आगर एरनानै दख'नायाव बेफोरबायदि आगर एरनानै गाननाय जायोमोन आरो।
औ औ
औ नाथायथ' दाथ' इ बेफोरबायदि माने गानला रावबो। आ दानियाथ' आरो समनि जोबोद आंखाल जाबाय नालाय बेनिखायनो
औ
आरो ओ दा आरो दानि मानसिफोरा माने ओरैनोथ' थाला नालाय बय बे माने बिदिनो फरायो गोजान गोजानाव फरायनो थाहैयो जेरै सहरफोराव टाउन सहर बेफोराव फरायनो। थाहैयो हस्टेलाव थाहैयो बेनि थाखायनो माने जोङो ओ लाइमोनफोराबो ओ दानाय लुनायाव एसेबां माने आखा फाखा नंला आरो। गोरों नंला औ बेनि थाखायनो जोङो बायनानैसो जि सोमफोरखौ जों बायनानैसो गाननांगौ जाहैबाय।
औ
औ आरो बिदिनो जोङो गोदो गोदोथ' माने बिदिनो न'खरफोरा एसेबां माने न'खरफोरनि हालोदा एसेबां माने मोजां नङामोन नालाय। बिदि न' न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोङो गोदोनि आइजोफोरा बिदिनो ओ दख'ना दानानै गामसा दानानै बा आर'नाइ बेफोरखौ दायोमोन आरो बेफोरखौ दानानै बाजाराव फानहैयो बिदि गलाफ्राव। फानहैयो बिदि फाननानै जोङो ओ जा एसे रां मोनो बेफोरखौनो माने न'खरनि
औ औ
नांगौ मुवाफोरखौ सुफुंनो हायोमोन आरो।
अ ओ
बिदिनो सुंथालाङोमोन न'खरखौ आरो गोदोथ' एसेबांबो माने ओ बेसेनाबो एसेबां गो सा नङामोन नालाय गांसे दख'नानि दामानो ओ जेरै माने नैजौ थामजौ बेफोरबायदियावनो मोनला बायोमोन आरो दा आथिखालावसो बेफोरनि ओ बेसेनफोरा जोबोद गोसा जाबाय बेफोर खौ जोङो गांसे दख'नायावनो गांसे दख'नायावनो जोङो थाम रोजा ब्रै ब्रै रोजा बिदि होनानै बायनांगौ जायो आरो आरो जों गामसा गांसे बायनो थाङोब्लाबो बेस ओ बाजारफोराव गामसा बायनो थांब्लाबो जोङो बेफोरखौ ओ ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि लाखायो आरो बेफोरबायदि ओ बेसेन गोसा जालांबाय आरो। औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ मा दानानै फाननायखौ नुनो मोनो ना न'खराव दानानैनो गाननायखौ नुनो मोनो
औ औ औ औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा जों आगोलोहाय बांसिनैहाय जों न'आव दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन। आरोना बाद जों आथिखालाव दानिया ओ जेनेबा जोङो गावबा गाव न' न'नो बा न'खर न'खर दानानै गाननाय खौ जों नुनो मोनलिया बेबायदिनो थिग नों थाङा नोंथां बुंनायाबो नंगौ जेनेबा जोङो आथिखालाव जोङो मिसिंजों दानाय दख'नाखौसो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा हा थाय बाजारफोरावनो बायनानै मोनलाबायो बेफोरखौ जोङो बायनानै गाननायखौ बांसिन नुयो बेबायदिनो जोंनिया बेयावबो जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि आखाइजों बा जोंनि साल खुन्थाजोंनो बानायनानै बा दानायखौ खौ आखायजों जानायखौ जों गानानै जाबो जोबोद साबसिन बा हामसिन मोनोमोन। बाद जोङो आथिखालनि मेसिन जों दा दानाय दख'ना गाननायखौ दख'नाखौ जोङो गाननानै बारा मोजां मोना मानो होनोब्ला मेसिनजों दानाय दख'नाया ए एसेबां ओ मोजां जाया जेरैहाय जोंनिया स्रं स्रं ओ जायो आरोना बिदिनो जोंनिया आखाइजों ना न' औ बेफोरबायदिनो आख खाइजों दानाय दख'नाया जोंनिया रोजजा आरो बा मोजां गाननोबो मोजां थेथ थायो बिदि जायो। औ बेबायदिनो जोंनिया आथिखालावहाय ओ जेनेबा जोंनिया गावबा गाव न'खर न'खरनो साल खुन्था थाखायोमोन ना बेनिखायनो जोंनिया न'खर न'खर दानानै गाननायखौ जों नु नुनो मोनोमोन। बेफोरबायदिनो दानियाहाय ओ मेचिनजों दाना गाननायखौसो जोङो बांसिनै जोबोरै नुनो मोनो। बयबो हाथाइ गलानिफ्रायनो बायनानै ओ बेफोरबायदि गानो। ओ रावबो न'खर न'खर दानानै गानलिया आरो बे बेबायदिनो जेनेबा आथिखालावथ' जोबोद गिदोर गिदिर बेफोरबायदिनो दख'ना फालांगि खालामनानै ब्रेन गोदोर गोदोर ओंखारबायना बेनिखायनो बयबो बेनिखायनो बयबो जेरैहाय जोंनिया बेफोरबायदि ब्रेन्डनि गो गोदोर गियोदोर दख'नाखौसो गानसै आगोलनि दखन दख'ना थावसि, दख'ना माथा, बा दख'ना थग्रं बायदिफोरखौथ' दानिया गाननायखौ जों नुुनोनो मोनलिया बेबायदिनो आथिखाल आरो आथिखाल आरो ओ गोदोनि ओ सोलायनायफोरखौ जोंङो गोबांङैनो नुनो मोननायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरोना औ। बेबायदिनो बर' आइजोफोरा ओ जिउखौ सुंथाबोदों आरो। थिग होमबा नोंथां जोंनियाथ' समाबो जायाखै नंङा जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे होमबा नोंथां औ दे औ।